हेल' औ अ खोना औ औ
नोंथां आं नोंथांजों फंनैसो गोनांथार टपिकनिया सायावसो रायलायनो हरदों नोंथां। ओ जोंनि बे दानि स्मार्टफन एबा इन्टारनेटनि सोमोन्दै रायलायनो होननानैसो फन खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा एसेसो फोरमायनो हागोन नामा?
जागोन नोंथां जागोन आं
दे नोंथाङा होनोमबा बिदिब्ला फोरमायजोबदो
दा नोंथां जोंहा आजिखालिथ' गोबां बिदिनो स्मार्ट फन इन्टारनेट बिनि बाहायनाया बांनायबो बांबोगासिनो दा बेफोरो जोंनि गेजेराव माखासे गाज्रि गोहोम बा मोजां गोहोमफोर दङ आरो। दा नोंथाङा आंनिफ्राय गाज्रि गोमखौ नांगौना मोजां गोखौ नांगौदां होनोमबा नोंथां मोजांखौनो होनसै नोंथां। आंनो जा फोरमायनो हायो फोरमायदों उनाव दा आङो स्मार्टफन आरो इन्टारनेट मोजां गोहोम होनोब्ला जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां मोजां गोहोम दं। जाय गोहोमफोरखौ जों लानानै दिनै जोंनि सुबुंफ्रा जौगानाय लामायाव थांदों बेखौ बुंनो हायो दा बेनो माखासे गाज्रि गोहोमबो दं आरो दा आं मोजांखौनो होनोग्रोनोसै।
अ
आजिखालि स्मार्टफन बा बिदिनो मबाइल इन्टारनेट बिदि फैनानै जोंहा गोबां माखासे सोलायनाय फैबाय। ओ जोंनि गेजेराव जोङो गोदोनि समाव मामोन जेन'बा जोङो गावजों गाव खबर लालायनांगौ जायोमोनबा जोङो बे समाव मामोन जोंहा जेबो बेफोरबायदि ओ नांगौ जाबानो दसेनो जोंहा माबा हरब्रबनाय बा खबर लाहरब्रबनो हानाय जोंहा माखासे आ गैयामोन खालिबो जोङो मानि गेजेर सायाव हायोमोन जेनेबा माखासे लाइजाम लिरनाय माबानाय बिदि आर ना। आरो बे लाइजामा बे सुबुंनाव माब्ला सहैगोन बा बे सुबुंनिफ्राय माब्ला जोंनाव बे फिननाया फैफिनगोन जों बेखौ नेबाब मोनामोन आरोना। नाथाय आथिखालनि दिनाव बे मबाइल इन्टारनेट बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव ओरैबायदि सोलायनाय फैबाय।
सासे सुबुंखौ जोङो खबर लानो गोसोबा जोङो जोंनि आखायाव थानाय मबाइल बे मबाइलाव जोङो बै सुबुंनि ओ नाम्बारखौ दाइल खालामनानै फन हरबानो जोङो ओ बिनि गारां बेफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो दा बेल' नङा ओ जोङो जेन'बा बै सुबुंखौ जोङो आजिखालि माखासे वाट्सएप फेसबुकनि गेजेरजों जोङो ओ बिदि बेजोंबो जोङो खबर लानो हायो आरो। भिदिअ' खलाव मा भिडअ कलाव जोङो जेनेबा मोखांजों मोखां। बिफां जों नायलायनानै राय्लायनो हायो दा बिदिनो इन्टारनेटा बे जोङो मोनसे जोबोद मोजां। माबा बानायना होदों आरो बेल' नङा सोलोंथाइ लानायनि बेलायावबो जों बुंनो हायो गोदोनि दिनावथ' जेनेबा सोलोंथाइ लानाय होनोबा जोङो। फरायसालियाव थांनायबा दासिमबो बेनो। फरायसालियाव थांनाय बा फोरोंगिरिनि खाथियाव थानानै सोलोंनाय बे आरो दा नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे‌। ज मबाइल इन्टारनेट लेपटप बेफोरनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों जे सोलोंथाइखौ जोङो न'आव थानानैबावो नोंथांनि
औ।
जेबो खामानि मावै टाइमाव बा फ्रि टाइमाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव थानाय माखासे फेसबुक ववाटसप बेफोराव नोङो हाबनानै नोङो अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो।
बि जज
माबा फोरोङो आरो जेन'बा जोंनि क्लासावनो थानायखौनो फोरोङो जों खालियाव मा जोङो। क्लासाव बुजिनो मोनबोयै बे बुजिनो मोनबोयैखौ जोङो सोलोंना लानो हायो बेयाव। दा बियो जोबोरमोनसे मोजां सोलोंथाइनि मोनसे माबा दा बिदिनो जेन'बा नोंथाङा नोंथांनि फ्रि टाइमाव नोंथाङा गोसो बायदि जेराव खि था मानो नोंथाङा बेखौ नों फरायनो हायो बा सोलोंनो हायो दा बेफोरनि आजिखालि मबाइल फेसबु इन्टारनेट बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि सुबुंफ्रा गोबां माखासे रां खामायनो हादों। मै होनोब्लासै आ खालिबो जोंनाव गोबां रोखोमनि माखा सोरबा सोरबा इउटुबार कन्टेन्ट क्रियेटर बिदि ओंखारबाय। जायफोरा वाटसप औ वाटसपथ' नङा इउटुब फेसबुक बिदियाव माखासे गावसोरनि रोंगौथि एबा रोंगौथि एबा बि बिदिनो भ्लग बिदिनो सर्ट भिडियअ बा फाननि भिडिअ हबा फेस्लाक बा मेथाइ खननाय बेफोरबायदिखौ नोंथाङा आपलड खालामनानै सुबुंफोरनो देखाय दखायनो हायोब्ला नोंथाङा बै नोंथांनि माबाजों देखायनाय माबाजों नोंथाङा रां खामायनो खाबु मोनो आरो दा बे मोनसे जोबोद मोजां जोंनि म'आव जाना होदों जायनि गेजेरजों मा जोंनि सुबुंफ्रा दिनै रां खामायनायनि मोनसे लामा मोन्दों आरो जोङो आजिखालि मा नुनो मोनदों मबाइलाव फेसबुक फेसबुक खौ दोनबाय गुगोल पे फन पे बेफोरबायदि नुदों आरो पेटिएम दा बेफोरो जोंनाव अनलाइन पेमेन्ट खालामग्रा बा अनलाइन फैसा होग्रा मोनसे एप आरो। दा बेजों जोङो दखान गलाफोराव थाङोब्ला जोङो दखानदारिफोरनाव। मोनसे किउ आर कड नुगोन बे किउआर कडाव जोङो। स्केन खालामनानै फैसाखौ होब्लानो जोङो मा? जोङो फैसा बा जोङो डाइरेक्ट फैसा फिलाइ होआलासिनो। जोङो अनलाइननि गेजेरजोंबो बेफोरबायदि फैसाफोरखौ होलायनानै जोङो। माल माथाखौ बायनो हायो आरो। दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां जोंनि सुबिदा जाय जों मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ मोननो हादों दा बेल' नङा मबाइलनि गेजेरजों जोंनि दुनिया ओरैबायाददि गोजौ जाबाय जे
ज
नुफेरै बुस्थु मिथिफेरि बुस्थु जों बेफोरखौ मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो नायनो गोसोबानो नुयो आरो आरो जोङो गोबां माखासे जोङो राव मा माबि जों बेफोरखौ सोलोंना लानो हायो आरो दा सोलोंथाइनि खेथ्रआवबो बिदिनो होदों दा नोङो नोंथांनि मेलेमखौ बारायनो हानाय मोनसे गोहो बेफोरो मबाइला माने मबाइलनि गेजेरजों जों नोंथाङा गासिबो सोलोंनो हानाय बुस्थुफोरखौ नों सोलोंना लानो हायो आरो बेयो मोनसे जोबोद मोजां जोंनि आगजु जायखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंनि गासिबो मोजां जाजोबो आरो। दा बिदिनो नोंथां जोंनि गेजेराव मबाइलथ' आजिखालि बयनिबो आखाइयाव दंसै दा बेफोरनो जोङो खायसे सुबुङा मोजांखौ मावनो रोंदों खायसे सुबुङा गाज्रि मावदों दा जोंनि गेजेराव माखासे गोबां गाज्रिफोरबो दं आरो दा बे गाज्रि खेथ्रआव बाहायनाय माखासे बिथिंफोरखौ नों बुंनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां बुंनो हागोन जेनेबा जोंहा मबाइल स्मार्टफन बायनायनि गेजेरजों जोंहा मा मा खहा जादों एबा जादों खहा जानायजों लोगोसे माबा माबाफोर लस एबा मा होननांगौ बेखौ बेमार आजारफोरबो माने लासै लासैनो साफिनो हमदों आरो जेनेबा जोङो जों नुनो मोनो नोंथाङा बुंबाय जोङो स्मार्टफन बाहायोब्ला जोङो माखासे मोजां बुस्थुफोरबो मोननो हायो नोंगौ जोङो मोजां मोजांबो मोनो आरो बेजों लोगोसे गाज्रिबो थायो आरोना जेरै जोङो मोजाङा थायोबा गाज्रियाबो थायोखौ जों बुंनांगोन जेरै जों स्मार्ट फन बाहायोब्ला जोङो माखासे बे जोंनि जोलै बैसोरनि माबाया मा होनो मेलेम, देहायारि सावस्रि आरो मेगन बेफोरो लासै लासैनो गाज्रि जालांनो हमो आरोना हेलौ नोंथां हेलौ औ